औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा मा ओ मा खालामगासिनो दं दा?
आं दा ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ नोंथाङा माबाफोर खोथा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा आं बर'नि दामग्रा देग्रा फोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन। रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
हेलौ
खोनादोंना?
औ बर'नि दामग्रा देग्रानि सोमोन्दै रायज्लायनो नों रायलायनो हागोन ना। औ बर' सुबुं माहारिया जोबोद रंजासुलि हारि होननानै बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आरोना। बिसोरो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो मेथाइ खनो मोसायो आरो रंजायो आरो बर'फ्रा बबे मुगायाव मेथाइ रोजाबनो मोसानो रोंनाय बिनि सोमोन्दै जेबो मिथियाब्ला मिथि
मिथिया आरोना नाथाय जारा फाग्लानि बिहामजो मंलिखौ नागिरनाय सल'बाथाया मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय दामग्रा देग्रा बाहायनायनि खोथाफ्रा रोखा रोखायै मोननो थाङो आरो बे बिथिंनिफ्राय बिजिरनानै नायोब्ला बुंनो हायोदि जेनेबा सारा फाग्लानि समनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव दामग्रा देग्रा दामग्रा देग्रा बाहायनानै रोजाबनो रंजानो रोंदों होननानै बुंनांगोन आरो उम
फेजेननायनि थांखिया दामग्रा देग्राखौ बबे मुगायाव बाहायजेननो रोंनाय एबा मेथाइखौ माब्ला खनजेनन्नाय बेफोर बिजिरनाय नङा आरो बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरखौ भारतारि बिजिरगिरिफ्रा माबायदि बाहागो राननानै जेनेबा माबायदि बाहागो राननानै बिजिर बिदि बिजिरनो हा हागारनो हाया बेखौ ओ बिजोरनायसो जादों जादों जाहैबाय आरोना ओ बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरखौबो बे मोनब्रै बाहागोआव राननो राननानै सावरायनो हायो। बर'फोरनि दामग्रा देग्रा बुङोब्ला गाहायै खाम सिफुं जथा सेरजा बे मोनब्रैखौ मिथिनो मोनो आरो अदेबानि बे मोनब्रैनि अनगायैबो जेनेबा गंगोना थरखा ग्रेट गन जाबख्रिं आरो बायदि मैया फेम्फा बाहायनो बाहायबावो आरो ओ जेनेबा आं जथानि सोमोन्दै सावरायलांनो सानदों जेनेबा जथाया जादों खासनिफ्राय बानायनाय रोखोमसे ओ कट कट बाथा आरो खाम सिफुं जथाजों थाल हमनो थाखाय बे दामग्राखौ गोनांथार जायो आरो। खासनि खुरै फिसा बादि रोखोमसे फिसा खुरैखौ हमनो थाखाय गेजेराव गब्रं खालामनानै दिरुं लगायनानै आखाइ फारनैजों मोननै लानानै दामनाय जायो आरो बेखौ बे जथाखौ जाबख्रिङा जाहैबाय जाबख्रिङाबो खासनि फिसा दाब्ले ले दुलुर दुलुर आरो गोबां ओ खावख्लाब दंफांनि दाननाय फारला ससेयाव देथाबनानै बानायनाय दामग्रा देग्रा आरो बियो बे दामग्रा देग्राया हिनजावफोरनि जोबोद गोनांथार थार आरो। हिन्जावफोरा गुबुन दामग्रा देग्रा गैयाब्लाबो जाबख्रिंजोंनो गोसो होसार होसार रंजानो हायो आरोना उम खाम खामा जाबाय बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरनि गेजेराव आरोना ओ बिगुरथुम बिगुर थुमनानै आखाइ एबा गनजोंनो बुनानै गोमसार होनाय दामग्रा देग्राफोरखौ अबदन बाद बुंनाय जायो आरो खामखौबो दंफां ससेखौनो खुरुननानै आरो खंख्ला खालामनानै फारनैबो मोखाङाव बिगुरजों ओ थुमथेनानै आखाइजों बुनानै गोमसारहोनाय जायो। खायनो औ अपनथ बाहागोआव दोननो हायो आरो गोदो गोदाय बर'फ्रा खामखौ गावबा गाव दाननानैनो लायोमोन खोनादोंना नोंथां? नाथाय दानिया गुबुन हारिनि मानसिफोरनोसो दामहोनो दानहोनायखौ नुनो मोनसै आरो खामखौ बर'फोरनि खाम दाननाय खाम थुमनाय लिरनायफोरखौ लिरनायफोरजोंनो बायदि नेमखान्थि आरो सुबुं फोथायनायफोर सरजाब खाफानानै दं आरो जेरैहाय खाम थुननाय ओंखि लिरनायफोराव थुमग्रा मानसिया ओंखाम मोनजाया आरो। होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो गोदो ओं खाम थुमोब्ला हाग्रा बारियावसो थुमहैनायमोन आरो खाम थुमग्राफोरा। ओ जि जोमनो गारनो मोना होननानै सुबुं फोथायनाय खाम सोरजिनायजोंनो सरजाबफानानै दं आरो। बेफोर गासैखौबो नेम खान्थि मानिनानै खाम बानिनानै उनाव बाथौसालियाव फोथायनानै ओ फोथारनानै लानायासो खामखौ बाहायनो हा बाहायनाय जायो आरो। खामानो जादों बर'फोरनि गुबै आरो गाहाय दामग्रा देग्रा होननानै जों बेखौ बर'फ्रा मिथ थिनानै लानो हायो। गुबुन दामग्रा देग्रा गैयाब्लाबो खामजोंनो मेथाइ रोजाबनानै एबा मोसानानै रंजा बाजा खालामनो हायो आरोना। ओ सिफुङा जाबाय बर'फोरनि सिफुंखौ सुसित बार्ट बाहागोआव खोख्लैनो हायो बार सुनानै रिंखांहोनाय जायखिजाया दामग्रा देग्राखौनो सुसिल बाहागोनि दामग्रा देग बि बुंनाय जायो आरो सिफुंजों लोगोसे गंगोना आरो बायदि मैया फेम्फाफोरखौ बार सुनानै रिंखां होनोनायखाय बेफोर गासैखौबो जेनेबा सुसिर बाहागोनि दामग्रा देग्रा होननानै बुंनो हायो। सिफुंङा बर' माहारिनि एंगार हायै दामग्रा देग्रा। सिफुंजोंनो बायदि सुबुं फोथायनाय सरजाबफानानै दङ बर'नि सिफुंखौ मोननै बाहागोआव रानबावनो हायो जे जेरैहाय सिफुं गोलाव आरो सिफुं खान्दा आरो। एबा लावखार सिफुं होननानै बुङो सिफुं गोलावा ओ गरं बाल' थायो आरो गोलाव जायो आरो। बर'नि हारियारि एबा नंगुबै देंखो रिंखांहोनायाव बे सिफुंखौ बाहायनाय जायो धोरोमारि फोरबोफोरावबो बे सिफुंखौनो बाहायनाय जायो आरो सिफुं खान्दाया मोनद' गरं थायो बे सिफुंखौ गुरैयै गुबै जेनेबा लावखारफोरा बाहायोमोनखायनो बेखौ लावखार सिफुंबो
बुङो आरो लावखार एबा सेंग्राफ्रा बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबनायाव बे बाहागोनि बिफुंखौ बाहायो आरो ओ खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों।
ओ बर'फोरनि दामग्रा देग्रानि सोमोन्दै सावरायनाया आंना एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाफोर सावरायनोमोन नामा?
खोनादों।
औ नोंथां खोनागासिनो।
आंबो नोंथांजों मा होनो जोंनि बर'फोरनि बर' समाजनि मानो ओ समाजखान्थियारि एबा दोरोङारि हाबानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सम दंबा सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
अ जोंनि मा होनो सुबुं माहारिया जोनोम आरो हाबा थैनाय बे सुबुं माहारिनि मोनसे मा होनो खान्थिखा आरो थिग बेबायदिनो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाजों मा होनो जुलि लानानै एबा संसार जानानै बै होस ओम गुबुन न'खरनि माजों सोमोन्दो मानानै आरो हिनजाव हौवा जुलि होनानै संसाराव हाबहोनाय जायो समाजाव माने माबानानै लानाय जायो आरो बजबनानै थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो हाबाया गोदोनिफ्रायनो उम हाबाजों जोङो समाजाव समाजारि खालामनानै लायो। हाबा होनानैसो सेंग्रा एबा सिख्लाखौ थिग बेबायदिनो हिनजाव नायनायनि फ्राय लानानै हाबा जोबजासिम बर'फोरनि गेजेराव गोबां नेमखान्थि ओ फालिबोनाय एबा माबानायखौ नुनो मोनो ‌। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावमोन दथा रोखोमनि सय ओ मोन द'था रोखोमनि हाबानि स मोन माबानो दङ हाबा दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। बेनि गेजेराव दङ समाजखान्थियारि हाबा बा समाजारि हाबा समाजजों गनायनानै लानाय थारमानि नायलायनानै लानाय हाबा गोलावबो होननानै बुङो आरो बेखौ। बेयाव दङ हा थासुनि हाथासुनि दङ बा थौ धोरोमजों लानाय गोदोनि समाव बांसिन बर'फोराथ' बाथौ सिबियारिमोन नालाय बांसिन हाथासुनिखौनो लानाय जायोमोन आरो। आथिखालाव दा मानो ब्रह्म धोरोमनि गोहोम गोलैदेरनानै माने हिन्दु दोहोरोमनि गोलोम गोलैदेरनानै जोङो बाथौआवनो मानो सि ओ मा दु माबा आहु थि सावनानैबो हाबा होनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय जोङो दंखा दंखा हाबनाय हा हाबा मोननो हायो ओमफ्राय खारसन्नाय हाबा मोननो हायो। ओमफ्राय बोनानै लांनाय आरो दोनखारनाय। बोनानै लांनाय आरो दोनखारनायखौ समाजारियै गनायनानै लानाय जायाब्लाबो हाबा जाबाय जेब्ला समा उनाव मानिनानै लाफिननाय जायो आरो आङो दा हाबा गोलावनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथांनो हाबा गोल' जादों मानो ओ सासे सेंग्रानो सासे सिख्ला नायनाय सिगां नायग्रोनाय जायो आरो हिन्जाव गोदान माखौ। नायगोरनाय जायो बेयाव गोबां नेमखान्थि दङ। नायजेननायाव लानानै गोबां सुबुं फोथायनायबो दङ। थिग बेबायदिनो जेब्ला हिनजाव नायनो थाङो बेयाव जोङो लामायाव नेवलाय बारस'नाय नुयोब्ला जिबौ बारस' नुयोब्ला एबा मानसि गोथै बाननानै लांनाय नुयोब्ला गाज्रि होननानै साननानै लानाय जायो आरो। आरो ओ सोरखौबा मा होनो माइ लामनाय एबा सोरबा बे हिन्जाव नायनो थांनाय समाव आरो खानाय ओ खानाय ह'नाय एबा खानाय ओ मा होनो सि मानाय नुयोब्ला जिउ गोलाव जायो। बेबायदि होननानै फोथायनाय दं आरो माइ लामनाय नुयोब्ला मानो लोखि गोनां जायो हिनजाव गोदाना बेफोरबायदि ओमफाय हिन्जाव नायनायावबो हिनजावा आ ओ न'मा न'आव आगदा आथिंखौ गागोरदों ना आ आगसि आथिंखौ गागोरदों बिखौबो नायनाय जायो आरो। बेखौ नायनानै हिनजाव गोदानखौ बिनि आखुखौ बिजिरनाय जायो आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोननाय जाला। गोदोनि समाव हिनजाव नायनायनिफ्राय जोङो गोबां थांलाय-फैलाय खालामनाय जायो आरो हिनजावनि न'खरजों आरो हौवानि न'खरजों। सिगां गोदोनि समाव मानो आसान थेबनायबो मोनसे नेम दङमोन। ओ हिनजावनि न'आव मानो हिनजाव नायनानै ओ बिदिनो हिनजाव नायनायाव आरो न'मा न' आसान थेबबोनाय नेम दंमोन आरो। ओमफाय बेखौ हो हिनजावनि न'आ ग'नायाब्ला एबा हौवाखौ फसायाखैब्ला बे आसानखौ मानो फिरायफिननांगौ आरो फसायदोंब्ला लाखिनानै दोनबाय आरो ओमफाय बेनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनावसो बेखौ फिरायफिननाय गोदोनि समाव बेबायदि नेम दंमोन आरो आसान थेबनाय। हाबा गोलाआव जोङो ओ हौवानि न'आव लानाय जायो आरो हिनजाव गोदानखौ लायनानै बेयाव बैराथि ज'रा बारलांफा ला लानानै रायजो-राजायैनो ज'यै हिनजाव हिनजावनि न'आव थाङो बे हिन्जावनि न'आव मानो बिमाखौ लांफानाय जाया आरो हौवा गोदानखौबो थांफानाय नुनो मोननाय जाया आरो। बेयाव सोरबा आथिखालाव माने हिन्जावनि न'आवबो हाबा होनानै हरो। खायसे बेखौ माबाखौ नायनानै जाबाय आरो दोनि गोरिबखौ नायनानै। थिग बेबायदिनो हौवानि न'आव हाबा लानायाव मानो सिगां ओ हिनजाव गोदानखौ बैराथि ज'रा एबा ओ बारलांफा बेफोरबायदि लानानै हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो आरो हिनजाव गोदान लायनो थांनानै उनाव हिनजाव गोदानखौ लानानै फैनानै न'मोन मानो हौवा गोदान हौवा हौवा लागोनायाव हौवानाव मानो हाबा होनाय बेबायदि जायो आरो। बेयावबो जोङो गोबां नेमखान्थि आसारखान्थि फालिबोनायखौ नुनो मोनो। ओ बेयाव दङ निरिक बस'नाय मालसारां बेफोरबायदि गोबां बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नेमखान्थि दं आरो। बे थिग बेबायदिनो हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाबाखौबो मानो बाथौ दोहोरोमनि गोदोनि समाव मानो बाथौ दोहोरोमनि सुबुंफोरा बांसिन खुंनाय जायोमोन। आथिखालावबो खुंनाय जायोब्लाबो एसे एनै सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय। हाथासुनि हाबायाव जोङो बाथौआव लानाय जायो। बेयाव अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो ना माबा ओ खारै होयै आमाव अनला ओंख्रि संनाय जायो हिनजाव गोदानानो देनाय जायो आरो बेयाव हिनजाव गोदाना बे दे